हेल' अ हेल'
हेलथां हेल' अ हेल' नोंथां औ नोंथां बेलासिनि गाहाम हामनायखौ नोंथांसि जासि रबाय नोंथां खोनादों ना
अ नोंथां औ नोंथां खोनादों नोंथांनिसिमबो
होनबा औ होमबा जों दा नोंथां मानि सायाव टपिक लानो
दैलि लाइफखौ रायलाय जायो नोंथां
औ होमबा नोंथाङा नोंनि औ जागोन नोंथां नोंथाङा नोंनि दैलि लाइफनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ दाय जोंनि दैलि लाइफ होनोब्लाथाय सानफ्रोमबो आरो सिखारनायनिफ्राय सान हाबनायसिम नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
दा जों दा दैलि लाइफा जाबाय
बुंनायसाय नोंथां
औ
टावार मोजां नाङाखै नामा ना
हेल'
हेल' टावार मोजां नाङाखै नामा दे दे एबार' नांबाय बुं दे
औ औ नांदों दे
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों दैलि लाइफ मानि थ' मोनसे फान बायदिसो नङा होमबा औ दैलि लाइफ मे मोनसे फानसो औ दा सिखारनायनिफ्राय सान हाबनायसिम बा हरनायसिम सिम जि मावनाय सानफ्रोमबोनि
नंगौ नंगौ
थांनायनिफ्राय मावनायनिफ्राय जायखि जाया
थारैनो जायखिजाया
खामानिफोरजों लोब्बा थानाय
औ औ औ ओै नोंथाङा नोंनि लाइफआवहाय जेन'बा दैलि लाइफआव बिदिनो थानानैहाय माबायदि सोलियो माने बेफोरनिफ्राय सोमोन्दै एसे मिथिनानै होनो हागोन नामा सोंबाय नोंथां
गेलेनायफ्राव जोङो बेबायदिनो जायखि जाया लोगोफोरजों रंजानानैबो थायो लाइफनि सोमोन्दै एसे दिनै मा मावखो मा थाखो बेखौ एसे एनै लिरनाबो दोन
दसे गेलेनोबो
औ मबाइल कम्पानि हेलौ।
नोंथां नोंथाङा दा बिदिनो दै औ नोंथां नोंथांनि दै लाइफआव ओरैनो मा ओरैनो खालाम खामनानै मोजां मोनो।
आंनि दैइलि लाइफ होननानै बुं बुङोब्ला नोंथां माने आंनाहाय माने प्रेकटिस खालामनाय माने वार्कआउट खालामनाय बे मोनसे मोनसे आंनि दैइलि लाइफनि मोनसे मइेन मा टपिक आरो बेयोहाय माने आं दैइलि फुङावहाय खारनो मोजां मोनो। बेनि अनगायैबो आङो खारनानै फैनानैहाय दसे रेस्ट लानानै ओंखाम जाफैयो। माने दैइलि लाइफ ना माने आंनि लाइफआवहाय जालांनाय दैलि माबा फोर रुटिनफोरखौहाय आं नोंथांनो सुंदयै फोरमाना होनोसै मानो होनना बुङोबा आंना मेन रुटिनानो जाहैबाय प्रेकटिस खालामनाय आरो। माने वार्कआउट खालामनाय फुंबानो आं माने खारो आरो खारखांनानै फैनानै दसे रेस्ट लाबोयो बिदिनो एसे एनै नखराव थानाय खामानिफोरखौ सानसुफोरावहाय मावनानै लायो। माने दाथ जोंहा फरायनायबो जोब्बाय फरायनाय जोबनानै दा ओरैनो एसे बे कार दं नालाय माने बिदिनो बिमा बिफानि खामानिफोरखौ एसे एनै मावस'शना होयो नोंथां। बेनि अनगायैबो आरो जेब्ला खामानि माव खाङो अब्ला बेलासि जाबा जों फोथारावहाय माने ओंखारलाङो लोगोफोरजोंहाय माने खारहैयो बिदिनो प्रेक्टिस खालामहैयो। आरो आरो प्रिकटिस जोबखांनानैहाय आरो नआव फैफिननानै बिदिनो जानाय गेलेनाय खालामनानै न ननि बिमा बिफा एबा बाहाय बाहागिफोर दङ। न खाथिनि लोगोफोर जेनबा बाय बाहागिफोरबो बिमा बिथैफोरनि फिसाज्लाफोर दङ। माने एसे गिदेरफोरजों ज टाइम स्पेन्ड खालामो मोना बिदि टाइमफोराव आरो बिनानावफोर दं फंबायफोर दं इसोरखौहाय टाइम मोनोबा एसे टिउसन बायदि माने फोरोङो आरो माने आरो बेनि अनगायैबो जोङो बुहुद बहुद टाइम स्पेन्ड खालामो नआवहाय बिमा बिफाजों लोगोसे फंबायफोरजों लोगोसे बिबाजैफोर दं। बिबाजिफोरजों एदावलायो एखमबा जंखाय लायो फंबायाइफोर बेजोंहाय बेनि अनगायैबो रुटिन बाय रुटिन माने मालाबा मावनाङि खामानिफोरखौबो मावनो गोनां जायो माने। समजों लोगोसे जेला दैइलि रुटिन फोरावहाय जों माखासे गोरोबफायै बुस्थुफोरखौबो गोरोब होफानो गोनां जायो मालाबा नोंथां। होमबा नोंथां नोंथाङा दा दैइलि रुटिनफोरावहाय ओरैनो मा मा मावनानै मोजां मोनो दा?
द दैलि लाइफ होनोबाथ ओरैनो प्राइभेटआव मावनाय हायो नालाय फुङावनो सिखारनानै जोङो मर्निं वआक खालामनो गोनां जायो ब्रेकफास्ट खालामनो गोनां जायो।
औ नंगौ नैगौ नोंथां थारैनो।
उथिनानै टिउसनफोराव थांनो गोनां जायो स्कुलाव थांनो गोनां जायो आरो फैनानै ओंखाम जायो थानोगोनां
औ थारैनो नोंथां थारैनो। खोनादों ना‌ नोंथां हेलौ। हेलौ। हेलौ। खोनादोना नोंथां। हेलौ। खोनादों ना नोंथां औ खोनादों ना औ माने नेटवार्कनि प्रब्लेम जादों नामाथाय ना आटचा आटचा अ होनबा नोंथां दैयलि लाइफ होननानै बुंङोब्ला जों इखौनो मोनथिनो मोन दे जों माने रुटिन बाय रु टिन माने जों दैलि खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायो नोंनि लाइफजोंहाय सोलिबाय थानाय दा जेखिनि जोंनावहाय सोलिनानै दंङ माने जेनेबा आंबोथ' इदिनो प्राइभेटावहाय आंबो खामानि मावो मावनाया इदिनो बाबो दैलि नङा आरो जोंना खामानिया बिदिनो उिकावहाय थ्रि थ्रि देस बेफोरबायदि खामानि जायो माने
औ
थांबाय क्रेटिस खालामखांनायनि उनाव थांबाय जाबाय लोंबाय ब्रेकफास्ट लान्च दिडिनार माने दैलि बेफोरखौ सोलिनो गोनां जायो आरोखि एखमबा दैलि दैलि लाइफआवहाय एखम्बा जों माखासे दैलि नङै बुस्थुफोरखौ सोफानो गोनां जायो जेरै जेनेबा ड्रेस कडआव जों दैलिबो बायनो हाया नालाय जेन'बा ड्रेसफोरखौबो एखमबा बायनो थाखाय टाइम दिहुनन्नानैहाय थांनो गोनां जायो माने बेफोरनोसै आरोखि गामियाव ओरैनो गामियाव ओरैनो औ बायदिसिना खामानि हफानाय गामियाव ओरैनो टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय ओंखारफायो एखमबा गथफोरजोंहाय बिदिनो गोसोफोरखौ माने जाहाथे जेरावबो गाज्रि खामानिफ्राव दाथांथों साननानै गथफोरखौ गामिनि गथफोरखौहाय बा माबा मोनसे गाज्रि खामानिफ्राव दा थांथों बेफोरबायदि साननानैहाय माने गथफोरजों एखमबा टाइम स्पेन्ड खालामहैयो बेफोरनोसै आरोखि नोंथाङाबो दा सुंदयै माबाफोर बुंनो हाबावगोन नामा दै बेलागोनि सोमोनदै
थांलाय फैलाय खालामनायनि उनाव जि खम मोनो बेखौ समाजारि समाजारि नालाय समाजारि गथफोरजोंनो मोजां लामा दिन्थिनांगौ जायो मोजां समाजारि फसंथानफोराव मोजां ओ बुंनो गोनां जायो दिन्थिनो गोनां जायो मोजांखौ दिन्थिनो गोनां जायो गाज्रिखौ दिन्थिनो हाया दैलि बेखौनो जों खालामबाय थानांगौ
थारैनो औ नंगौ नंगौ
मोजां हुदा मोजां हुदा मोजां हा मोजां औ मोजां राहा लामानि गियान
नंगौ नंगौ ना नंगौ औ औ माने नोंथाङा थारैनो मोजां बाथ्रा बुंदों मानो होनना बुंङोब्ला जेरै गिदिरफ्रा देखायो बेखौनो गथफ्रा लायो नालाय
औ औ नंगौ।
माने मोजांयै ‌दं ना। दा बायदियावहाय गामिफोरावहाय गिदिरफ्रा माखौ दिन्थिगोन ब माखौ नों आखल दिन्थिगोन गावनि रोंगौथिखौ। गिगिरगोन गिदिरफोरनिखौ गासिबो आखुफोरखौ लाजोबो दानि गथफोराहाय मानो होननानै बुंङोब्ला से जायगायावहाय हमनानै ला सोरबा गामियावहाय गासिबो‌ औ सेंग्रासाफोराहाय फाल्थु गोजा देरसिनफोराहाय आरोखि जेनबा फाल्थु गोजा बा माबा मोनसे नंगौ। ए जाग्रा लोंग्रा बेफोरबायदि बेखार थायो गोदाव सोराव माने फरायनायावबो गोसो होआ बेफोरबायदि बे नुयोबा गथ'फ्राबो माने इन्सपायार जायो आरोखि माने‌ औ‌ नंगौ। जोंबो माने बिसोरजोंहाय लोगो लोगो लानानै माबा मोनसे माने इन्ट्रेस्ट इनजय नागिरो बेयावनो गिदिरफ्राहाय गोरोन्थि लामायाव नंगौ। देखायबायोबा माने उन्दैफ्राबो गोरोन्थि लामाजों थांनायनि चान्स थायो आरो नोंथां। बेनिखायनो जों जा दैलि लाइफआवहाय जों दा जाखिनि सोलिनाय बेफोरखौ जों मोजां आखुफोरखौ ओं मोजां आखुफोरखौ गथ'फोरनो देखायनो गोनां जायो। मानो होननानै बुङोब्ला जों गिदिरफ्रा जेखौ देखायो जेखौ फोरोङो जेखौ थै बेखौनो लायोना गथ'फ्रा बिनि थाखायनो आरो नोंथां नंगौ नोंथां बा नोंथांमोननि‌ गथ'फोरा जोबोर मोजां। दैलि लाइफआव सोलिनायनि सोमोन्दै सुंद'यै नोंथाङा फोरमायना होबावदो नोंथां।
दै्लइफाव बिदिनो आरो बिसोरनि अनगायैबो आरो सोलोंथाइजों लो लोब्बा थानाय नालाय। जा गथ'फोर रुटिन लेसन प्लान हिसाबै सोलोंनो गोनां जायो जानायनि लोंनायनि दैलि रुटिनखौ।
नंगौ नंगौ नोंथां। नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ। थारैनो औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ
माबायदि साखोन सिखोन लाखिनांगौ माबायदि जोथोनै लाखिनांगौ जानायखौ माबायदि
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ। होनबा नोंथां जोंना सावरायनांगौ टाइमाबो बेखिनियावनो जाबाय ओ नोंथांखौहाय दसेबाबो मोनबाय ह।
औ दसे कल हरजागोन होनबा नोंथांखौबो आरो खेबसे।
औ औ जागोन नोंथां जागोन जागोन नोंथा जागोन ज गोजोन्थों होनदोंों औ।